हेलौ औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङ।
औ बिदिब्ला नोंथां दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै बे आयदायानो जाहैबाय आबहावा।
औ
अ दा बे आबहावानि माखासे गेब्रेंनाय बेफोरनि जाहोनफोर आरो माखासे ओ राहाफोर बेफोरखौ ओ सुद्रायनायनि बेफोरनि सोमोन्दै
औ
ओं आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बे बुहुम मिथिंगानि थासारिखौनो मोनथियो। दा बिनि गेजेर जेरावनो जोंहा माखासे गाहाय गाहाय फुंखाफोर दङ जेरैहाय बार दङ दै दङ हा दङ आरो बेबायदिनो माखासे दुंथाइ बिदुं फोर दङ बो थोरफोर दङ आरो
औ
दा बेनिनो सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंग्रोनो नामा
औ बुंजागोन
दोरनाय
दानि ओ आबहावाखौ बुंनो थाङोब्ला आं माने दानि समाव गोबां बिदिनो गुबुंले जानानै फैबाय
औ
मानो होनोब्ला सिगां सिगां जेरै बेफोरबायदि आबहावाफ्रा ओ थाजिममोन मोजांमोन दायो बेफोर बायदि नंलाय एसिग्राब मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारियानो बेफोरखौ जेनेबा गुबुंले खालामबोगासिनो दङ सानफा एफा सानफा एफा जिहेथु दा सुबुंफ्रा गोबां बे फोरबायदिनो ओ इन्डास्ट्रियेलफोर बा दारिमिनफोर खुलिबोदों बे खुलिबोनायनिफ्राय ओंखारनाय जिहेथु बे मा होनो गोसोम गाजाज्रि जि गेसफोरनि उखुन्दै बेफो फोरो जोंनि बिदिनो बार बारखौ गोबां गुबुंले खालामगासिनो दङ लोगोसे बेजों ओ बेजों लोगोसे जोंनि सानफ्रोमबो जों बाहायबाय थानाय जि गारि मथर ससे लामा थाङोब्लाबो जों गारि मथरखौ बाहायनाय जायो बिनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां बारनि बार बारनि थाखाय खहा खालामगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा दै दैफोर बुङोब्लाबो जेरै बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि जिथुनाखि मैला बेफोरखौ बिथांमोना बेफोरबायदि बिदिनो बे ओ दैमा दैसा फ्राव हगार हरो बा फोजाव हरो गारहरो जायनि जाउनाव जोंनि दैमा दैसाफ्रा दिनै गोबां गुबुंले जाबोनो हमगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा ओ जोङो जुदि आबहावाफोरखौ बेफोरखौ लाखिनोब्ला जोङो बे बेफोरखौ ओ बन्द' खालामनांगोन बन्द' खालामनो हाथाराब्लाबो जोङो बेफोरबायदि ओ गाज्रि जिहेथु गाज्रि माबाफोर गारनाय दाखोरफोरखौ गारनाय बेफोरखौ जों दाबसे जायगायाव गारनानै बेफोरखौ जोङो मा ओ सावनो नांगोन बा माबा मोनसे खालामनो नांगोन बेखौ दैयाव बिदिनो जों दैयाव गारबाय थायोब्ला जोंनि ओ दैमा दैसाफ्रा खोब बेफोरबायदिनो ओ गुबुंले मैला जालांगोन बेजों लोगोसे जोङो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय थायो जायनि जाउनाव जोंनि जोंनि बे माबायाव जोंनि बे बुहुमाव मानो होनोब्ला दुंनाया बारा जानानै फैदों बिफां लाइफां बिफां लाइफां थायोब्लासो दिनै बोथोरफ्रा सम बायदि नांगौ बायदि अखा हायो बेजों लोगोसे ओ माने जेनेबा मेेनटेन जानानै थायो बिफां लाइफांफोर थायोब्लासो खिन्थु दिनै सुबुं माहारिफ्रा बेफोरबायदिनो साना हसिया गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायगासिनो दङ जायनि जाउनाव दिनै गरम जाबा गरम जाबाय थायो आरो बिदिनो खोब बांसिन गरमानो जाबाय थायो आरो बेजों लोगोसे जि माबा नयस पलिउसन बेबो खोब गोबां जानानै दङ जेरै जोङो सोहोर नोगोरफ्राव थाङोब्ला बेफोराव खोब दावराव दावसि गारि मथर फेम्फा दामनायनि मानिबा मानिबा बहुत दावराव दावसिखौ जों खोनानो मोनो जायनि जाउनाव बे ओ बे एरियायाव बा बे जायगायाव गोबांफोर बेफोरबायदिनो ओ स सोदोबनि गुबुंलेफोर जागासिनो दङ
औ
खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ अब्ला नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबा मोनसेफोर बुंनो सांगोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंलांबाय।
जोङो बेबायदिनो ओ नोंथाङा एसे सिगाङावहाय मोनसे एगजामपोल होदोंमोन एसे बुंफिननानै होनो हागोन नामा?
औ मानिखौ होनदोंमोन
हेलौ।
औ खोनादों।
हेलौ।
हेलौ औ। खोनादों बुंलाय
औ नोंथाङा दहायो एसे सिगाङाव माबा मोनसे टपिक ओ माबा मोनसे एगजामपोल होदोंमोन बेखौ बुंफिननो हागोन ना
औ मानि सायावमोन दैनि सायाव ना मानिमोन
औ ओ जिखुनु जाया आङो दैनि सोमोन्दैनो एसे बुंनोसै ओं नोंथाङा बुंलांदोंमोन। ओ दारिमिनफोरनिफ्राय माखासे गाज्रि दिहुनथाइफोर एबा मैला सिगारनाय बेखौहाय दैयाव गारो बेनि थाखाय दैया गुबुंले जायो। बे थार बाथ्रा। बे दैया गुबुंले जानानै सुबुंजोंनो बाहायजायो। जेरावनिखि ओ जाय मानसि सुबुङा बेखौ बाहायगोन बिनि देहाया ओ बेमारजों साग्लोबजागोन। मानसिल' नङा जिब जिबि बिसोरबो बे दैखौ मैला दै खौ बाहायोबोला देहाया गाज्रि जागोन आरो जिउ खहा जागोन। बिनिफ्राय आरो जोङो मोनथिनो मोनबावो दैया गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरबो दङ'। जेरैहाय बायदिसिना प्लास्टिकफोर जायनिखि सेवनानै थाङा। बेफोरखौ गारोब्ला नैबे दैया जोबोद गुबुंले जायो। बेजों लोगोसे ओ बिफां लाइफांनि बिलाइआ सिरियोबोला नैबे दैयाबो मोनसे गाज्रि गेस ओंखारनानै गाज्रि जायो आरो आरो आथिखालाव नुनो मोनदों जों सुबुं माहारिया जौगानायजों लोगोसे माखासे रासायनारि हासारफोर दिहुनदों। जेखौनोखि आबाद फोथारानो जा ओ बायदिसिना बिफां लाइफाङानो जा बेफोराव मोजां फिथाइ मोननो थाखाय हासारखौ बाहायदों। जायनिखि बै हासारा बै दैयावहाय बोहैखारलांनानै ओ दैनि थासारिखौहाय गुबुंले खालामनानै होदों आरो अ' अब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय ओ रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौहाय जोङो खम खालामनो नांगोन। ओ दैमा दैसायाव बुखारबोनाय मैला दाखोर दालाफोरखौ जोङो बोखारनानै दोननो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि दैया साखोन सिखोनै थागोन। बिनिफ्राय आरो ओ जोङो नुनो मोनदों। नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन ना दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनावहाय ओ बारहावाया एसे गुबुंले जादों। नंगौ बे बाथ्राया सैथो। बिफां लाइफां दानफायनानै मोनसेबाव ओ मोनसे खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय ओ जानखि जोंनो गोनां जानाय अखा अखानिफ्रायसो जोङो खौ मोनो आरो बेजोंसो जोङो ओ आबादफोरबो मावनो हायो अब्ला नैबे अखा हानायनि बिबाङाबो आथिखालाव ओ खम जाबाय आरो गोदो जेरैबायदि बोथोर लायै बो थोर अखा हायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबाय अखा हाथावै बोथोरावबो अखा हायोसै आरो माब्लाबा अखा नांगौ समाव जोङो अखाखौ मोननो थांला बेफोरो गासैबो ओ सुबुंनिनो मावनाय बिफां लाइफां दान फायनाय ओ दारिमिनफोर दिहुननानै गेब्रें होनाय बार, दै बेफोरनि थाखायनो जादों होननानै जोङो मोनदांनानै मोनो आरो
औ नंगौ।
बेनिफ्राय बार गोेब्रेंनायाबो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय गोसोम उखुन्दै, मैला गेस बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो मोनबावनो हायो साखाथि फाखाथियाव जोङो ओ जायगाफोरखौ सा खोन सिखोन खालामै लेथ्रा लेथ्रि दोननाय बेफोरनि थाखायबो गेब्रेंनाया सोमजियो आरो। आरो जिब जुनार बेफोर जेब्ला थैयो एबा माब्ला बा बुथारफ्लाङोब्ला बेफोरखौ फबा लाफासेनो जानला मानला गारनानै दोनोब्लाबो बिनिफ्राय नैबे ओ देहाया सेवनानै मोनसे गाज्रि गेस ओंखारनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो आरो जोङो गोबां रोखोमनि जाहोन नुनो मोनो। जायनि सलुसनखौ जोङो सुबुं माहारियानो मेलेमजिबिसिन महरै लानायनि जोबोद गोनांथि दङ 'आरो। नांनायनिख्रुइ बांसिन बाहायनायफोरखौ जोङो खम खालामनो हायो। जेरैहाय गारि मटर बेखौबो जोङो खमै बाहायनो हायो। ओ गारि मटरखौ जोङो पेट्रल डिजेल बेफोरजों सालायो। बिदियावहाय बे पे ट्रल डिजेला खामनानै बारहावाखौ जोबोद गुबुंले खालामबाय दा बिनि सोलायै जोङो कारेन्टनि गारि मथर आरो ओ ट्रेनफोरखौ बेफोरजों खारहोनो हानानै एसेब्लाबो होबथानो हानायखौ नुहरनो हायो। दा बे बाय बिदिनो जोङो नुनो मोन्दों जोंनि माखा माखासे हादोरफोरा बेबायदि खालामनायखौ आरो जेरैहाय खारेननि ट्रेन दिहुननाय बेबायदि नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै
औ औ जागोन दे